हेलौ औ नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङालाय आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना?
औ औ
औ नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनाखै नामा औ औ दे। मा खोथामोन नोंथां औ नोंथां
माखासे बाथ्रा
उहम एसे थाबथा-थाबथा खोनादों नों थां एसे दोरोदनानै रायलायबा मोजां जागोन नामा।
खोनाबायना नोंथां?
हेल' औ औ खोनाबाय नोंथां नै नो हेल' नोंथां? खोनायासैलाय नै नोंथां? औ खोनादों एबार
खोनाबायना नों हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा आंनि रायलानायखौ खोनाबायदा एबार
औ खोनादों
आदसा आङो माने बिदिनो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदिनो माखासे बाथ्रा फोरनि सावरायायनो थाखाय फन हरदोंमोन नोंथांजों सावरायलायनो हागोन ना।
औ-औ नोंथां मा खोथा
आङो सिगाङावनो मिथिग्रोनो सानदोंदि नोंथाङा दिनै सानजौफुङाव जानाय ओंख्रिखौ ओंख्रिनिया मा ओंख्रि बेखौ
अ दिनै जोंना ओंख्रिया नोंथां सबायजों साम'जोंमोन ओमफ्राय आलु एवनायमोन नोंथां।
अ नोंथां सबायजों साम'जोंखौ नोंथाङा संदों ना।
औ नोंथां संनानै जायाब्ला सोरथो संनानै होनो। औ
औ नोंथां औ मानि नोंथाङा माने बे सबायाइ जो साम' होनदों नोंथाङा बेखौ माने ए मारै सङो नोंनि नोंथांनि माबाजों एसे फोरमायनानै होनो हाना नोंथाङा
औ-औ नोंथां। आङो माबोरै संनानै जाखो दिनै आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायसै नोंथां।
औ-औ नोंथां।
आङो जोंहा खाथियावनो दैमा दङ आरो नोंथां।
औ नों
दाथ' दाथ' जोबोद साम' मोनो नङा होमबा दानि जुगावथ' नोंथां माने दाबायदि दिनाव त' जोङो आरो बोथोराबो गरम नालाय बिदिनो जोङो लोगोफोर गोजा थौ' दैमायावनो दुगैहैनोसै गरमथारबो होननानै जोङो दुगैनो थांदोंमोन आरो दुगैनो थांनायाव जोङो बेहायनो माने जोंहा साम' खननानै लाबोफाबाय।
औ नोंथां औ
बेलासि-बेलासि औ बेहाय दैमा खाथियावनो दं नालाय जोङो बेहाय खन-खननानै लाबोबाय आरो जाग थावथाव दा जोङो ओमफ्राय बेखौ दिनैहाय जागोन होननानै आङो मैयानो माने हरावहाय साम'आवथ' मैला थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
बिदिनो आङो बेखौ निम्बु खारजिखौ हाना होनानै आङो बेखौ सोमनानै दोनबाय आरो जाहाथे बे साम'नि मैलाफोरा खारो आरो मै साम'नि मैलाफोरा ओंखारो बिनि थाखायनो आङो निम्बु खारजि होनानै सोमनानै दोनानै लाख खादोमोन आरो मैया।
औ नोंथां औ
उनावहाय आङो दहाय फुङावहाय साम'खौ मोनसे औवानि आइजेंङावहाय लखबनानै लाबाय हमनानै लानायनि उनावहाय आङो बिनि दाखोनखौ आङो खेबखानानै गारग्रोबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
गारग्रोनायनि उनाव आङो बेखौ मोजाङैनो गासैखौबो गारग्रोबाय जाय थैनाय-थैनायफोरखौ आङो गारबाय।
औ नोंथां औ
फ्राय दाखोनखौ गारग्रोनायनि उनाव आङो साम'नि खलथा उननि खिनिखौ आङो दानस'नानै लाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
सबखनायावबो ओरैबायदि माने खोथा दङ माने बेखौ जुदि एसेल' दानस' हयोब्ला बेखौ जोङो जाबाबो मोनजानाय नङा साम'नि मोदोमखौहाय आरो जोङो बांद्राय दानोब्लाबो बे साम'नि मोदोमा हारसिंनो गलांगोन आरो माने जाजानाय नङा माने बिनि लेथ्राजिब लेथ्राजोंनो गलांफायो औ नोंथां बेनि थाखायनो जोङो थाग थिग समानै दानखानांगौ आरो नोंथां नङा बाथाय जोङो बिनि मोदोमखौ मोनजानाय नङा औ नोंथां आरो बिनि उनावहाय आङो साम'खौ आरोबाव फिन खेबसेबाव निमबु खारजि ओमफाय संख्रि एसे लानानै आङो बेखौ जे आइजेंआव दोनदोंमोन लहानि बा माने स्टिलनि आइजें दो होनो जोंनिया बेयावहाय आङो बेखौ मोजाङैनो आरोबाव मानजिना लाबावबाय आरो गोजों जानायनि थाखाय जेब्ला आङो मानजि खाङो अब्ला आङो साफा सुनानै दोननायनि उनावहाय आङो सबायखौ रुग्रोबाय आरो नोंथां खुखारावहाय जोंहा औ बिनि जोंहा गेसावसो सङो नालाय थ' खुखाराव संनाय जाबाय आरो ओ माबाखौ सबबायखौ रुग्रोना लानाय जाबाय दा जोङो सबाय रुनायावहायबो जोंहा संख्रिल' होग्रोनांगौ आरो गिबियावनो मान ले आं संख्रिल होग्रोदों रुनायावहाय जाहाथे बियो गोदौफावा औ रुनायनि उनाव आङो आरोबाव फिन खेबसेबाव साराय जाननानै लाग्रोबाय आङो साराय जाननायनि उनाव आं बेहाय था वाव सेरनानै लानानै आङो सामब्राम फियास, बानलु, हाइजें, सामब्राम, गुफुर देनायखौ आङो एवनानै लाग्रोबाय आरो एवनानै लानायनि उनाव आङो साम'खौ होसननाय जाबाय माने साम'खौ आङो मोजाङै आरोबाव माने एवनानै लाग्रोनोसै माने साम'खौ एवनानै लाग्रोबाय
औ नोंथां
मे आङो बे साम' एवनायावनो एसे खारैबो होनाय जादों आरो जाखिनि आंनो संख्रि हालदै, जिरा, मस्ला नांगौ आं साम'आवनो होखाजोबदों।
औ नोंथां औ
होनायनि उनाव जेब्ला आङो साम'खौ मोजाङैनो गोबाव माने आङो आरोबाव सामाव माने दै दै होनाय जादों आरो एवखांनानै फार्स्टआवनो माने साम' अ आं एसे एवनानै लाग्रोनानै दै होनानै एसे फोमोनग्रोदों बेनि उनावहाय आङो जेब्ला दैया रानो एसे अब्ला आङो आंनाथ' सबाया रुखानायसो बा मोनखानायानो जाबाय नङा होनबा नोंथां आङो लास आव जेब्ला साम'खौ दै रानो गावनो होनाया होमबा आङो सबाइखौ सबाइ रुनायखौ होसननानै हरबाय आरो नोंथां
औ नोंथां औ।
बेहाय आरोबाव एसेबाव खारै होबावनाय जादों आमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला आङो बिनि सं संख्रिफोरखौ साखिनायसै आरो संख्रि बानलु नांदोंनाङाखै
औ नोंथां औ।
औ बिनि उनाव गोदौनायनि उनाव जाबाय आरो नोंथां ।
औ नोंथां औ औ ।
औ नोंथांमोनहालाय माथो ओंख्रि जानायमोन?
जोंहाबो बिदिनो दिनै अनलाजों दाउजों बिदिनो अनला दाउ मेवाय संदोंमोन आरो नोंथां ।
औ बेथ' बिराद गोथाव नोंथां ।
औ नोंथाङा गोथावआनो जिहेथु बर'नि ओंख्रि जाहैबाय नङा होमबा नोंथां औ ।
औ औ नोंथां ' आदसा होमब्ला दा बे ओंख्रिखौ नों संदों ना नोंस्रा आइआ संनायमोन नोंथां ।
अ आस्सा नोंथां जोंनाथ' माने बिमाया बिदिनो बिजि जायो नालाय बेबायदिनो आंनो संनाय जाहैदों आरो नोंथां ।
अ दा नोंथाङा नोंनि आदबजों माबोरै संखो आंनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां हागोन । अनला अनला मेवाइ दाउ ना बिनि थाखाय माने जोंनो सिगां माइरं नांगोरगोन एसे जोङो आं बे माइरंखौ माने माबाखौ लादों आरोना जोसा माइरं जे बेखौ माने मोदोमसिनो ना बेजों संबा
औ नोंथां ।
बेखौ माने सोमनानै दोनग्रोबाय आङो सिगाङावनो एसे जेन' गुरै जानायनि ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा खाथियाव औवा दंमोन नालाय माने बेवहाय मेवाइबो एसे माबादोंमोन ओंखारदोंमोन बेनिखायनो - बेखौ दाननानै लायबाय दाननानै लायनानै बिदिनो हाबाय आरो
औ नोंथां ।
जोंहाबो जोंहाथ' न'आवबो साथामल' नालाय बेनिखायनो दाव इसेबां मासे न'नि दाउखौनो जाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां ।
गोदा दाउ गोदानायखौथ' आं गोदायासै आंनि मानि आफाया गोदानानानै होबाय आरो नोंथां दा बिदिनो संनानै संनायनि प्रसेस होनोब्ला बेबायदिनो माने अनलाखौ उवालाव देनानै लादोंमोन आङो सिगाङावनो बिदिनो संनायाव - - संनायाथ' बेबायदिनो जोङो साराय जाननानै बिदिनो सिगाङाव दाउखौ एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ । बिदिनो सारियाव बिदिनो थाव संख्रि बानलु गासैखौबो जे नांगौ मस्लाफोर एवनायाव बेदर एवनायाव बेखौ मानि होनानै माने दाउखौ एवबाय आरो बिदिनो दाउजों लोगोसे मेवाइखौबो एवफां खाबाय मेवाखौबो एवफाखाबाय बिदिनो जेब्ला एवनाया मोजां जायो दै होनानै मानि आराम गोदौनो दोनबाय ना नोंथां बेनि उनाव जेब्ला आराम गोदौवो अब्ला बे जे जे अन गुन्दै देनानै लादोंमोन आङो माने बेखौ होनानै होबाय आरोना मानि ओमफ्राय बेखौ बेखौ होनायावबो बे अन गुनदैखौ होनायावबो माने होनानै माने दलर दोनजाया आरोना नोंथां मानो होनोब्ला दल' धोनबाथ' बे गथा गथा जाजोबगोन ना बेनिखायनो होनाय लोगो लोगो मानि एडभाइ थांगौ आरो ना नोंथां बिदिनो जेब्ला होयो बिदिनो बेनि उनाव आङो खारैखौ होयो आरो अनला अन गुनदै होखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो आराम गोदौवो ओमफ्राय जोंहा न'आव थानाय जे गंगार दुन्दिया दंमोन बेखौ फोनानै होबाय आरो ना बेखौ होबाथ' आरो ओंख्रिया मिलौवसिनबावगौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां मोदोमनायाबो गोथाव जायो
औ औ औ बेसै आरो नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबबो जाबाय मालाबा रायजलायफिनसै नामा
औ औ दे नोंथां नोंथांनि ओंख्रि संनायखौ गोजोननाय थाबाय नोंथां खिथानायनि थाखाय बा फोरमायनायनि थाखाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे